नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलाय हरनाय थाबाय आंनिसिम
औ नोंथां नोंथां नोंसिमबो गाहाम हामालायनाय जासि हरनाय थाबाय आंनिफ्राय दा नोंथां।
अ आं दा नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों आरो न दा फिनायखौ होबानो जाबाय अ आं सोंनोसै होनबा नोंथां ना
औ सोंजागोन दे नोंथां
अब्ला सोंनोसै आं हारिमुखौ लानानै जों माबायदि गोग्गो खालामनो हायो नों दा एसे फोरमायना होदो बेनि बागै
बा जों हारिमुखौ लानानै जोङो। आरिमुखौ लानानै जोङो र' नोंथां
दे नोंथां फोरमायना होदों एसे मोजां
बिब्दिनो हारिमुखौ लानानै जोङो गोग्ग खालामनो।
औ
गावबागाव समाजनि हारिमुखौ लानानै गोग्गा खालामनाय जेरै नोंथां हारिमु हारिमु महर मुस्रि। हारिनि गासै महर
औ नोंथां
राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय रोजाबनाय
औ
औ नोंथां।
हारिनि हारिमु जायो। मानसि हारिनि राव थलाइनि गेजेरजों जों बै हारिनि मिन आसार खान्थिनि सोमोन्दै मिथिनो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
लोगोसे हारिनि गोनांथार बाहागोखौ मोनथिनो हायो गाननाय सिनायथियानो सेथि नो हाया। आरों दानि दानाय लुनाय मोनसे हारिनि रों गौथि एबा आखा फाखा थि मिथिनायजों लोगोसे सिनाय जायो। बेनिखायनो जों हारिमुखौ दिन्थिनानै गोग्गो गोग्गानो हायो मानोना मोनसे हारिनि राव थुनलाइनि गेजेरजों बै हारिनि सानस्रि जारिमिना गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि मोनसे हारिनि सिनायथिनि गोनांथार बाहागो जोंनि हारिमुखौ जोबोद मोजां मोन जाय आइमुनि बाराव देरदों। बे आरारिमानो जोबोद मोजां
औ नोंथां।
औ
नोंथाङा मायबाफोर कुइसन सोंबावगौमोन नामा आंनिफ्राय
नोंथाङादि बुंबाय अब्ला नोंथाङा मानि बागै बुंदोंमोन नोंथाङा एसे सावरायफिनदो। मोनसे कुइसनखौ एसे बुंफिननो हागोनना नोंथाङा सोंथिखौ एसे
उम औ
मानो नोंथां?
नों नोंखौ कुइसन खालामनांगौ नामा आं?
अ आंखौ
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मोसानाय मुसुरनाय आरो दानाय लुनाय हारिमुनि गोहोमा माबादि?
अ नोंथां फोरमायनोसै ना?
औ नोंथां बुं।
नोंथाङा दा आं सावरायनो थिनदोंदि मोसानाय मुसुरनाय आरो दानाय लुनाय हारिमुनि गोहोमा माबादि होनना नोंथाङा सोंबाय?
औ
फोरमायलांनोसै अब्ला नोंथांनो फोरमायलांनोसै।
औ नोंथां।
गोसो लाखा समा जाबाय नोंथां।
औ औ
औ मोसानाय मुसुरनाया हारिमुवारि फालिथायफोर बा फोरबोफोर आरो आसार खान्थिफोरनि नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
थां अ मावनाय जेरै मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय रंजानाय बाजानाय बायदिजों अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
अ बायदिजों गोथौ सोमोन्दो दं। मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजों गावनि हारिनि हारिमुखौ दा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
सिगाङाव दिन्थिनो हायो मोनसे हारिनि हारिमुनि समायनाथियाबो बेनि गेजेरजों बेरखाङो नोंथां नोंथां खोनादोंना अ खेराइ मोसानाय जेरै खेराइ मो दाउ थै लोंनाय माइनाव थिसननाय नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथां सुद सत जेरै सथ्रालि खैजिमा फनाय सा गोलाव बोनाय आइ नोंथां आरि मोसानाय मुसुरनाय फोरा बर' हारिमुनि गोनांथार। नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ नोंथां औ औ खोनादों।
बाहागो अ बेफोरनि गेजेरज
औ औ बुं नोंथां बुं खोनादों। हेल' नोंथां हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' खोनादों नोंथां। हेल नोंथां।